जाबाय ना? औ औ नोंथां दे होमबा जोंहा ओ बर'नि जानाय-लोंनायनि सोमोन्दै रायलायनो होनदोंना?
औ औ नोंथां बे बर'नि जानाय-लोंनायनि सोमोन्दैनो जोङो
औ औ औ दे नोंथाङानो जागायग्रो
औ दाथ' जों मिथिखायो होनबा नोंथां जोंनि बर'नि गेजेर आव ओंख्रिया गोबां रोखोमनि दङ। जेरै खम बुंनो थाङोब्ला ओरै माबा दङ ओ अनला दङ, नारजि अमा दङ, खिफि बेन्दों दङ, नाफाम दङ बायदि बायदि रोखोमनि जोंनि बर'नि गेजेराव ओंख्रि दङ नोंथां। दा बुंनो थाङो ब्ला आं गोथावसिन मोननाय ओंख्रिया जाहैबाय
औ
नाज्रि अमा आरो दंबावो एखेआनो गोथाव मोनो अनला मेवाइ बेफोरखौ जानो आं बिराद गोथाव मोनो। बेफोर जोंनि एंगार हायै माबा आरोखि सोमोन्दो गोनां ओंख्रि औ जाग्रा मुवा औ औ। दा आं फंनैसो होनलांसै नोंथां जेरखम नारजि नाज्रिया मानिफ्राय फैयो सोमजियो होनब्ला मोनसे फाथो बिफां दङना बे फाथो बिफांनिफ्राय रज'नानै बियो बेखौ बिलाइखौ बिलाइ गोथांखौ खानानै फोरानो
औ औ
फोराननानै अब्ला बियो गोरान जायो। गोरान जाब्ला बियो गोसोम महर लायो बेखौनो जोङो नार्जि बि-बिलाइ होनो। बेखौ खेबसेनो बेखौ ओंख्रि संनो थाखाय जोङो मा खालामनांगोन होमब्ला बेखौहाय जोङो दैयाव सोमनानै रुइहोनांगोन सोरबा सोरबा बिदिनो जि मिनिट सोरबा सोरबा बा मिनिट सोमो आरो बेवहाय सोरबा सोरबा गुरै जानो थाखाय सदा होयो बा खारै होयो बा संख्रि होयो बेव सोरबा अनेक रोखोमनि मा-मानसिफोरानो बेखौहाय बिदि गुरै जानानै बाहायनानै फरमुला बाहायनानै रुइहैयो आरोखि। आरो बेखौ ओंख्रि सङो ओंख्रि संनायाव बिदिनो ओंख्रिखौलाय सङो सोरबा सोरबा गावबागाव आखाइजों स संख्रि बानलु एसे थाव एसे बिदिनो मस्ला मस्लि लानानै सङो आरोखि दा बेवहाय सोरबा सोरबा बिदिनो अमा मेजेमजों जायो। सोरबा सोरबा दाउजों जायो नाजोंबो जायो। बिदिनो बिराद गोथाव जायो आरोखि ना। थां, नोंगौ बर' जानानै मिथिखागौ नारजिनि गोथावा माबायदि। बेफोरनो आरोखि नोंथां आरो अनला होननानै बुङोब्ला अअ अनला मेवाइ होननानै बुङोब्ला बिदिनो नोंथां ओ जोङो गिबियावनो मेवाइखौ औवा औवा गोरलैनिफ्रायहाय जों बेखौ दाननानै गोबा गोबा हानानै बेखौहाय जोङो माबा लाबोयो दा आरो बेखौ होनो मेवाइ मेवाइ ओमफ्राय अनलाया जाहैबाय बेबो मोनसे माइरं बिनो सोरबा सोरबा माइरं खय जोसा माइरं जा बिदिनो लकेलनि माइरं जा रनजित माइरं जाबै माइरंनिफ्रायहाय जोङो फोरखौ गुन्दै खालाम मोना बे अन गुन्दै खालामनानै। मा जोङो बेखौ उम अनला ओंख्रि महर होयो। सोरबा सोरबा बिदिनो गोदोनि दिनावथ' बाथोन देयोमोन माबाजों थफियावहाय आरो दाथ' मा ग्रेन्डारावबो होसै सोरबा सोरबा दथह थ' नोङो गोनोखोआरि जुग जाहैबायना गोबां खायदा आदबजों ओंखारबोबाय सुपार जेनदाराव होनानै औ गोरलै लामाखौ औ इजि माने माजों थाब खामानिखौ सुंदुयै फोजोबनो हायो बे बेफोरखौ लानानै खामानिखौ दा जोंनि बर'फ्राबो आवगायग्रा जाबाय आरोखि नोंथां।
औ नोंथां औ
जोंनि थाखायनो बिराद
औ औ माने स स समाबो समाबो खम नाङो। जायैबाय
औ समाबो खम नांगौ जाहैबाय औ थाब जाबाय। दा बेफोरखौ लानानै जोङो ओंख्रिफोरखौ सङो बाहायो जायो दा बिदिनो सोलियो होगासिनो आरोखि नोंदां। जों जानो गोथाव मोनो बिरादनो बेजोंनो जोंनि जिउआ नोङो थांना थायो गोथाव बेजोंनो जानानै। जोंनि जिउआ बेराम आजार गैयाजासे जोङो गोथाव गोग्गो देहा जोङो दानानै सोलिबोगासिनो दङ नांगौखिनिखौ जोङो देहानि थाखाय सुफुं होगासिनो दं बेफोरखौ जानानै जोङो दा थांनानै दङ नोंथां दा जानोबो गोथाव देहानि थाखाय। थाखायबो मोजां देहानि थाखायबोथ' गाज्रि नङा बिराद मोजां देहानि थाखाय बियो अर्गानिक जायखौ जोङो माबा होनो बेखौ ओ अर्गानिक मानि नोङो जोंनि न'आवनो बानाय नायनाय औ बेसाद माने जों बेखौ बाव जेबो माबा गैया बाहेरानि बिदिनो केमिकेलफोर होनाय गैया मोजां। बिराद मोजां हासारफोर दं जोंनि अरिजिनेल दा आंथ' इसेबाबो मिथिनायखौ बुंबाय नोंथां दा नोंथाङाबो जोंनि बर'नि ओं नि सोमोन्दै बुंदो नोंथाङा आंबो खोनासंनोसै औ दे दे नोंथां दे
दा ओरैनोथ' जों मिथिखागौ मानि बुहुत ओ रोखोमनि ओंख्रि जायो नङा होमबा बर'फोरा बहुद रोखोमनि ओंख्रि बानायो जेनेबा आ आलासिफोर फैबा आलदा खालामो न'खरनि न'खरनि नख गोजा जायोबा आलादा खालामो नङा होमबा औ आरोबाव माने मानसि नायै मानसि आलदा आलदा ओंख्रि जानाय जोंहा हुदा दं आरो। माने जोंना बर'फोरना जोबनो जोबनो गैयै मैगं थाइगं दं नालाय दा जेखौ जेखौ माने जानो लु होयो बेखौ बानायनानै जायो दा जोंहा नुनो मोनो माने ओ आलासिफोर फैयोबा बांसिन जोंहा अमा बेदर जाहोनाय हुदा दं नङा होमबा बर'फोरा औ औ औ ओमफ्राय अमा बेद बेदरखौ एखदमबारे नांथारगौ जायो आरो।
उम हाबाब बरिया टेस्टि बेबो
आरे माने आलासिफोरा बेखौ मोनजायाबा माने गोजोन गोजोनलाय मोनलायो।
औ औ औ
औ ओमफ्राय दा बेनो आरो अमाखौथ' जों बहुद एवनानैबो जायो। बा एवनानैबो जायो संनानैबो जायो दा नोंथाङा बुंलांनाय बादि अ अनल्दायाव होनानै जायो। नारजियाव होनानै जायो नंङाहोमबा दा बेखौनो आलासिफोर खौ नायै नायै जेनेबा आलासिफोरा मा जानो लुगैदों सोरबा सोरबा अ ओ दाउ बेदर जेनेबा जोंहाथ' बर'फोराथ' बयबो दाउ फिसियो नङा होमबा न'नि दाउ दा बेजोंबो जायो अनलाजों सबायजों दा बाहाय माखासे ओ होनायफ्रा एसे आलदा आलदा नुनो मोनो आरो आं। जेनेबा आंबो बेरायबाय एसे बर' जायगाफोर बर'फोरनि न'खर न'खर बेरायबाय आंबो आलासि जाहैबाय जेनेबा सोरबा सोरबा खारैखौ बुरजा बुरजा होयो नङा होमबा सोरबा सोरबा खम खम होयो आरो सोरबा सोरबा ओंख्रियाव ओ थाव होनो नागिरा खारैजों फोमोनो जायो नङा होमबा ओहोऔ दा बेफोर खौ जों नुनो मोनो आरो जेनेबा बेरायबा बेरायोबा आरो दा बाहाय जोंहा माखासे बर'फोराथ' मैगं थाइगं गायनो द गोदोनिफ्रायनो दा मैगं थाइगंफोर खौथ' जोंना जोबनो थाङा गामिफोराव नङा होमबा दा मैगं थाइगंफोरजोंबो जोंहा सोलियो आरो बहुतनो आरो जेसेबां मैगं थाइगं गायो बेखौ जानायावबो सोलियो न'खर सलिनायाव आरो फालांगि बो जा रां मोनो बेजोंबो न'खर सलिनो हायो आरो‌।
उ उ नंगौ
औ ओमफ्राय दा जोंहा माखासे गामि ओनसोलाव बे ओंखाम ओंख्रि जेनेबा ओंख्रिफोरखौ। सोलायलायनायबो हुदा दं नङा होमबा, जेनेबा सोरनिबा न'खरावहाय सोरनिबा न'खरावहाय जुदि ओंख्रि मोजां आलदा ओंख्रि सङोबा आरो सोरनिबा न'खरावहाय आलदा ओंख्रि सङोबा माने मोननै ओंख्रिजों सोलायलायनानै जानाय हुदाबो दङ।
उम उम औ औ बे गोदोनिफ्रायनो नुबोनाय जों बे मोनसे जोंनि हुदा। जोंनि बर'नि हुदा मानि मोजां मोनो औ सोलायलायनाय औ।
औ माने सोरबा संनायखौ सोरबा मोजां मोनो, सोरबा संनायखौ सोरबा मोजां मोनो नङा होमबा?
औ।
औ दा बेफोरजोंनो जोंना सलियो आरो बर' माबाफोराव जानाय लोंनायफ्राव।
औ बेफोरनो जोंनि जिउ खुंनायनि मोनसे ओ
औ राहा लामा दा जोंहा जानाय लोंनायफोराव बेनो आरो जायगा लायै जायगा माखा से बे ओ ओ होनाय मुवा बेसादफोरखौ माने आलदा आलदा होयो आरो।
औ नंगौ नोंथां नोंगौ।
सोरा सामब्राम गुफुर होयो, सोरबा मस्ला होयो नङा होमबा। सोरबा सोरबा गामि ओनसो लाव बे मैगं गोसाफोरखौ होयो दा बेफोरो माने सोरबा सोरबा जाय जायनाव मोनो बेखौ होनाय जायो आरो।
औ नंगौ नंगौ।
दा बुंनो थाङोब्ला आंथ' साबसिन बेनो। अमाखौ मोजां मोनो आङो जानायाव। माने बर'नि खायदथार नालाय हो औ। अमाजों जिखुनु सं ओ अनला सं, सबायाइ सं, नारजि सं जाजोबो आरो बिराद औ। ओमफ्राय बिदिनो जोंहा मा दंबावो ओ जोंहा दै बोहै दै फिसा फिसा बोहैनायफोरबो थायो नङा होमबा? गामि ओनसोल खाथियाव औ बेफोराव जोंहा नाबो हमो ना फिसा फिसा नंङा होमबा, ना फिसा फिसा हमनानै जायो ह, गुरनानैबो जायो।
गुरनानैबो जायो औ सारनानैबो जायो, बाथा होनानैबो जायो। सेनबो होनानैबो जायो औ।
दा बेफोर नाया एकदम माबा आरो जोंहा लकेल जायो बे एखदम माने ओ औ टेस्टिथार आरो बिराद साद गोनां जायो आरो
औ साद गोनां औ
औ दा बेफोरखौ आलासिफोरनो होनो हाबाबो बिराद मोजां मोनो। नङाहोमबा आलासिफोरा औ। देहानि थाखायबो मोजां जायो माने गावनिनो लकेलखौ मोनजाबाय नङा होमबा दाथ' मैगं थाइगंफोरा ओरै ओ ओ मुलि होनाय माबा होनाय जाजोब्बाय। दा बेफोरनो गामि ओनसोलनि मैगं थाइगं ना बेदरफोरखौ जुदि लकेलखौ जायोबा माने जिउआव माने देहायाव बांद्राय
देहायाव ओ खहा खालामा नांगौ।
औ औ दा जोंनो माने अनला होन, नारजि होन, सबाय होन माखासे देहा माने देहा गाज्रिफोर जायोबा बेफोरो माखासे समाव माने देहा गाज्रि जानाय बे हमथायो जों मिथिखागौ नङा होमबा एखमबा एखमबा औ। देहा माने थाजिम लाखियो जेनेबा बेमार आजार जानायनिफ्राय एसे खम खालामो ओंखायनो जोंना आबै आबौफोरा गोदोहाय बेखौ जालांदों नङा होमबा।
औ औ
जोंबो बेखौ जागासिनो दङ औ दा बेखौ बेखौनो जोंहा ओ जालांबाय थानांगौ आरो जायनाखि आलासिफोर गो-गोजान गोजाननि आलासिफोर फै बिसिनोबो जानानै दे जानाय होनांगौ फिसिनोबो नङा होमबा जोंनि जोंनि बर' बर' औ। बर'फोरा मा मा जायो मा मा जाया मिथिलांगोन नङा होमबा। सोरबा आलासि गोजाननि फैयोबा औ दा नोंथां जोंहा ओ समाबो जोबसै जोङो औ गुबुन आयदानि सायाव उनाव रायज्लायफिनसै नङा होमबा
औ जागोन
नोंथांजों नोंथांजों रायज्लायनानै गोजोननाय थाबाय आंबो बिराद गोजोननाय मोनबाय नोंथां होमबा दोनथ'लायसै ना नोंथां औ दे